हेलौ नोंथां अ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
दा नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहाबाय नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों बे टपिकआनो जाबाय आबाद मावनायनि सायाव
अ दे नों
दा बेखायनो आं माने आंनिफ्राय ओ जोंनि एरिया बा ओनसोलाव मा मा आबाद मावो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होलांसै उम जों माने बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे फिसा हारि आरो जों माने बर'फ्रा मावनानै जायाब्लानो जों माने रस खानांनाय बायदि होननानै बुंजायो मानो होनब्ला जों बर'फ्रा मावनानै जाग्रा मोनसे
औ
आरिखा बेखायनो जों बर'फोरा जेखौ मोनो बेखौनो मावनानै जायो आरो ओ माइ आबाद मावनो मावो बिदिनो ओ थालिर आबाद मावो बिदिनो जिंखा बहल आरो गोखा बेफोर आबादखौ बर'फ्रा मैखोमै मावनाय जायो आरो बेजों लोगोसे दैज्लांनि माइ फाथो बेफोरखौ माइ फाथो बेफोरखौ मावनाय जायो आरो मेसें बोथोराव जेरै माने दुन्दिया लाफा बैफोरखौबो मावनाय जायो जों बर'फोराव मानो होनबा बैफोरनिफ्रायबो जों माने थाइसे थाइनै फाननानै रां मोनो आरो बैफोरनि जोङो थाव संख्रि बायनो थाखाय बेखिनि रां जोंनो जोङो माने उदैखौ सुफुंनो गोनां जायो मानो होनबा जों बर'फ्रा इसेबां गोजौ थाखोनि ओ सुबुं नङा नालाय माने बे माने आबादजोंनो मावसोम दांसोम ओ जानांगौ जायो आरो जोंनि ओनसोलफ्रावथ' माने बांसिनानो ओ आबाद मावनानै जाग्रा मानसिफोरानो बांसिन दङ' आरो दा जोंनि खिसाया दा दैलां जाबाय नालाय बिदिनो माइ गायनाय आरो बिदिनो सोरहाबा माबा मोनसे बागानाव थालिर बागान बानायनाय ओ बेबायदिनो सोरहाबा ओम गोखा बा जिंखा बहल बेबायदि गायनाया जोंनि दा-दा सोलिबाय दं आरो बेनि बेखायनो आं नोंथांजों माने एसे फोरमायलांनो सानबाय माने जोंनियाव मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो एक्सुेलि जोंनि एरियायाव बांसिनै थालिर आबादखौ मावनाय जायो गोरान खेथिखौ मावनाय जायो बांसिनै जोंनि ओनसोलाव आरो बारा गोबां माने दै थाया जोंनि ओनसोलाव मानो होनबा बाला गोरानसोना हाया
अ
बेनि थाखायनो बारा इसिबां माने ओ माइफोरखौ गायनाय जाया गायो गायो गायनाया माने दमफाङा ओनसोल फोराव दै थानाय जायगाफोराव गायो बेखायनो माने आं जोंनि ओनसोलाव मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो बेनि एसे सुंद'यै फोरमायलांसै आं नोंथांजों दा जोंनि बांसिन आबाद मावोमोन होनना बुंबाथाय थालिरखौ आबाद खौ बांसिनै मावनाय जायो नोंथाङाथ' मिथिखागौ थालिर आबादखौ अ। दा बेखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन मावनाय जायो आरो दा बेखौ जोंबो मावो मावनायालाय। ओ जोंनावबो दङ आरो बेखौ माव थाखाय माबोरै मावनाय जायो बेखौ नोंथांसिम एसे फोरमायलांसै।
अ-अ दे नोंथां।
गिबियावनो मावनो थाखाय जोङो हाखौ साफा खालामग्रोनांगौ जायो। थालिर आबाद मावनो थाखाय आरो बिनि उनावहाय अ ट्रेक्टरजों खनथाम खनब्रैसो हाल एवनांगौ जेब्ला हाल एवनाया जाब्बाय जोब खांनानै बेनि उनाव बेदर थालिर-थालिर मुरा बेखौ नांगौ जायो आरो बेखौ अ-अ मा होनो गायनो थाखाय ओ सोरनावबाबा बहाबा लायनो थाखाय बेखौ जगार लाग्रोनांगौ जायो। आरो जेब्लानोखि थालिर ओ मुराखौ मोनबाय मुराखौ मोननानै ओ थालिर फबनो थाखाय गोथौ-गोथौ हाखर जावनाय जायो।
औ नोंथां।
बे हाखराव माने थालिरखौ फबनाय जायो आरो ना दरसे दरसेयैनो आरो बेखौ ओय फबनाय समाव ओ हासार बा मुलि होनाय जायो जाहाथे माने थालिर बि जेबो बेक्टेरिया हाबफादेरा बेनि थाखाय माने थालिराव ओ माखासे मेडिसिन होनाय जायो। बो होखांनानै बेयाव बे थालिर बेदरखौ फबनाय जायो फबखांनानै जेब्लानोखि नै थाम दान थागोनना अब्लानि माने थालिदा लासै लासैनो रज'बोनो हमो आरो बै रज'नायाव माने जेब्लानोखि रज'नाया गोजौ - गोजौ माने ओ मानसि जेरबासे जाबोयोब्ला अब्ला माने बेयाव इउरिया हासारफोरखौ इसे-इसे गारना होनाय जायो मानो होनबा थालिदा हासारजोंसो माने देरफांबोयो नालाय बांसिनानो आरो इउरिया होखांनानै बिदिनो गोबोरखि हासार होनांगौ आरो गोबोर हा हासार होबाथाय बांसिन मोजां जायो थालिदा।
औ-औ नोंथां।
बेखौ जेब्लानोखि मानसिसिम बारबाय बारनानै बेखौ माने एम्फौनि बि एम्फौ जानाय बिलाइफोरखौ माखासेखौ मेडिसिन होनांगौ जायो। मानो होनबा ओ बिलाइफोरखौ एम्फौ जाबा माने बारा मोजां जाबोनो नागिरा। सेहेराफोरा बेखायनो बेखौ मोजाङै नोजोर होनांगौ आरो जेब्लानोखि ओ बे खौ होखांबाय होखांनानै जेब्लानोखि बा दानसो जाबाय थालिरा बा दान जाबाथाय माने बिदिनो माखासे थालिरनि गोनां-गोनां हासारफोरखौ जों लगायनानै होनाय जायो।
औ-औ।
लगायनानै होखांनानै बिदिनो ओ मास मोनसे थाखांबाय माने हासार खेबसे होखांबाथाय मास मोनसे गेबस थायो। आरो बिनि उनाव फिन मास मोनसेयाव होनाय जायो। आरो बिबदिनो अ माने ओ होनाय जायो जों मास मोनसे गेबस थानानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्लानाखि थालिरा बैसो जाबाय जेनेबा खुन्दुं जाबाय खुन्दुं जानायाव खनसे आरो हासार होबावो आरो जेब्लानोखि खुुनुं जानायाव माने उनाव लासै लासैनो मैखुना ओंखारबाय मैखुन ओंखार खांनानै बिदिनो मैखुनावबो जों माने मेडिसिन सारनांगौ जायो। मानो होन बे थालिरनि माखासे ओ फिसा - फिसा ओ बिबारफोरखौ जायोना ओमफाय जायोब्लाथाय मानो होनबा लेथ्रा जाबोयो ओ फिथाइनि सेहेराफ्रा थिग जाया बेनि थाखायनो जों बेयाव बिदिनो सारनांगौ जायो ओमफ्राय जेब्लानोखि लासै लासैनो गोरा जाबोगोन फिथाइया अब्लानि जेबो मा होनो मेडिसिन सारनाङा बेखौ माने हारसिङै गावनो राबाथाय एम्फौफोरा जाया आरो ना ओमफ्राय जेब्लानाखि बि खौ इसि बिसिन खालामनो हाबाथाय माने खस्थ'बो गैला मानो जेबो मेडिसिनबो होनांगौ गोनांथि गैला। ओमफ्राय बिदिनो मथा मथि मास मोनथामसो थाबाथाय ओमफ्राय बे थालिरखौ भिटामिननि होनांगौ। फिथा माने थालिरनि बे बे फिथाइया मोजां जानायनि। थाखाय गिदिर जाबोननि थाखाय ओमफ्राय जेलानो बिखौ होखांबाथाय आरामसे नों फिथाइया मोजां जाबोबाथाय नों बे मार्केटाव लांनानै फाननो हासिगोन। मानो होनबा मार्केटाव थालिरनि दामा मालाबा बाजौ थाङो मालाबा द'जौ थाङो। आरो बिदिनो मालाबा आप डाउन जाबा थायो माने मोजां मोजां कुवालिटि लानानै। दा जोंनि साइडआव बेखौनो माने बांसिन मावनाय जायो माने बेफोरखौ लानानै जिउ खुंनाय जायो मानसिफोरा आरो बिदिनो माखासे मानसिफोराबो ओ सोरबा मान सासे मालिकनाव खामानि मावनानै गुबुन मानसि फोराबो इंगेेज जानानै माने थांनानै दङ बेफोरनिफ्राय दा जोंनि साइडआव बेखिनियानो आरोना दा नोंथांनि साइडआव माबायदि आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैबाय।
अ अ अ नोंथां दे बिदिबा जोंनि साइडनि आबाद खेथि खौ मोनसे फोरमायनो हानोसै जोंनियावथ' जेरै नोंथां नोंथाङा दा बुंलांदों बे खेथिया जोंनिथिं बानायनाय जाया मानो होनबा जों जोंना हाया एसे दै थायो दै मोननाय जोंनिया माइ खेथिखौनो मैखोमै बानायनाय जायो।
औ जायगा लायै जायगा माने आलदा आलदा मावनाय जायोना‌।
मेसेङाव आरो मैगं खेथि बानायनाय जायो जोंनियाव। दा जोंनियाव माइखौ दा दैज्लां बोथोर हिसाबै जोंनाव माइखौनो मै रोखोमै गायो माने माइ गायनायाव जोङो मेस ओ दै जायैनि सिगां खनसे हालेवनानै लायो हालौवग्रानै लायो आरो। गोदोनि जुनावथ' गोदोनि जुगावथ' नांगोल बाहायोमोन दानि जुगावथ' जौगाखांनाय बोथोर जौगाखांनाय जयगाखांब म मेचिन बेब'हार खालामनाय जायो। बे ट्रेक्टर पावार टिलार अ बेखौ बाहायनाय जायो। औ ट्रेक्टरजों दा फार्स्टआवनो माइ गायनो सिगांनो खनसे हालेवनानै लाग्रोनाय जायो हाग्रा बुथारनो थाखाय हाग्राफोरखौ जोङो खमायनो थाखाय आरो बेखौ हालेवखांनानै आरो गोबाव सम थागोन सोरहाबा दै बुरजानि थाखाय गोबाव थागोन सोरहाबा आरो दैया मिलायबा एसे आरो थाबैनो गाय गोन बिदिया आगोल बोरि साइडखौ गायगारनाय जायो जोंथिं बोरि साइडआव गायगोरनो फास्स्टआवनो खन्से हालौवनानै लाबाय। बिनिहाय दस दिनसो फन्द्र' दिनसो थानानै हाग्रासि सेवहोनानै बेनिफ्राय आलि खनसे दानस्रांबाय आलिखौ खनसे दानग्रोनांगौ जायो। माइ गायनोबा बेनिफ्राय अ आलिखौ दानखांनानै ट्रेक्टर खौ आरो होबावनाय जायो ट्रेक्टार खनसे होखां हनानै आरो आखौहाय मोजाङै होफिनबावनाय जायो ओ फाननानै लाखांनानै उनावहाय आरो आलिखौ मोजां खोनानै स्लिम खोनानै लानाय जायो आलिखौ साफानो। जेरै माइ गायनायाव मोजां नुनाय आरो आलिफोरा दो दैनि थाखाय दै हमथानो थाखाय आलिखौ मोजां एसे गिदिर खोना जायो आरो मोजां मोजाङैनो फोनाय जायो स्लिमनो लिरनाय बायदि आथिंजोंनो आखाइ जरै न'फोरखौ लिरो बिदिनो स्लिम जानाय बायदि आथिंजोंनो लिरनाय जायो आरो माने मोजां समायना बिदि हाग्रा रज'आ आलिफ्राव। माइ गायनाया जुदि साफा जायो बे हिसाबै आलिखौ खोहोनाय जायो ओमफ्राय
आलि खोखांनानै आरो खिनसे आरो मोननायनि थाखाय आरो हालेवबावनाय जायो। हालेव खा ओमफ्राय आरो ओ गोदोथ' मै बाहायोमोन मानसि गाखोनाय औवानि दा बेयाव बानायनाय औवानि मै बिदि होन नायनाय जाला जोंनिथि
खालामफानांगोन नामालाय मै बायदि।
औ थालिर बिफां फोरखौनो दाननानै थालिर बिफां गिदिर गिदिरफोरखौ दाननानै माने बेखौ अनो बोनाय मै बायदि बोनाय जायो आरो मानसि गाखोलायनांला आरो दानि जुगाव बिदि खालामनायखौ नुनो मोनसै आ आङो।
जायो हाथरफोरा गोरा थालाङा दानि जुगाव ट्रेक्टरानो मालाय खालामो
अ स्लिम जायो समान जायो। बेखा माइ गायनायाव जाहाथे मोजां जायो बेफोरबायायदि खालामनायखौ नुनो मोनो जोंनिथिं। ओमफ्राय आरो माइ जेथिया गायगोन बे गायनाय टाइमाव ओम मा हाग्रा थैनायनि मुलि सारफायो माइ गायनायजों लोगोसेनो बे मुलिखौ सारफा खायो हाग्रा थैनायनि मोनसे सारो ओमफ्राय आरो हाग्रा रज'यैनि आरो हाग्रा रज'यैनि मोनसे सारो। आरो मोनसेया जाहैबाय माइ हासार मोनसे सारो गायफुबाय थानाय समावनो बेखौ
औ औ।
आवव सारनानै दोननाय जायो जोंनिथि आं बेखौ नुनो मोनो आरो। अ गा बिदि गायनानै दोननाय जायो आरो मेसेंनि आबाद होनोबोला मेसेङावबो जों आबाद खालामो दैलाङावल' नङा मेसेङाव आरो मैगं थाइगंनि खेथि खालामनाय जायो आबाद खालामनाय जायो जेरै जोंनि जो लाव जोगोनारखौ खोब गो गोबां खेथि बनायनाय जायो जोगोनार आ ओ थाइबें टेमेट' फान्थाव बानलु बिन अलखपि बान्दा कफि मुला बेखौ जोंनियाव खोब माने गोब गोबां खेसथि बानायनाय जायो बिसि बे म बेयो माने गोरान खेथि जाहैबाय मेसेंनि अ बहुत माने बहुद नेम दं दा लाव गायनायाबो
आजिखालिथ' हाइब्रिद जाजोब्बाय नालाय।
गोबां माबा दङ बेयावबो ओरैनो गायबानो जाया बे नङा
खस्थ' खालामनांगौ आरो माखासे मेडिसिन होनांगौ जायो।
औ जेथिया माइ हानाया जोंनिया हानाय लोगो लोगो माय हाखांनाय लोगो लोगो गुदियावनो नाराखौ हानानै नाराखौ गारनाय जाया नाराखौ माने मुथा मुथा बजा बजा खानानै दोननाय जायो गुदि गुदि खथियाव हानानै बजा बजा खानानै दोनो बे बजा बजा खाना दोननायखौ जों जमा दोननायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय आरो अजा हाखांबा बे हाखौ आरो ट्रेक्टरजों एवनानै दोखो मोजां एवनानै हाथर साथर सब दिफ्रुजोबनानै मोजां एवखांनानै
आरोहाय बेखौ माने ओ लाव गायनो जोगोनार जेनेबा जोगोनार गायनोबा माने एक मिटार एक मिटार गोजान गोजान गायनाय जायो आलि बनायनाय जायो। आलि आलि बानायबोयो आरो। ओ माने आलि मानि बै नांगोलजों जेरै ओरै आलु गायनायाव सिन बोआमोन होनबा गोदो समाव अ बिदि बोनाय जायो बिदि एक मिटार एक मिटार गोजान गोजान बिदि गोलाव बोबो बोबो दोनो ओमफ्राय उाव बाव लाइन लाइन लाइन आलु गायनाय बायदि बिदि लाइन लाइन बेगरखौ होनानै थाङो।
अ अ।
बेगरखौ होजोबो बेगर होखानानै
दा नोंथां समाबो जाबाय नेक्स्ट माबायाव मालाबाफोर लोगो मोनलायसिगोन दा बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।